हेल हेल' नोंथां
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दं नोंथां
अ दा नोंथाङा जेबो हाबाफोर मावनांगौ गोनां गैया दा?
अ दा नोंथांनाव आं बिनि थाखाय कल खालामनाय जादोंदि नोंथांजों मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदाखौ लानानै बाथ्रा रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा माबा फोर हाबा मावनांगौ गैयाबा दसे सम आंजों नोंथाङा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना? अ अब्ला जागायनोसै नामा नोंथां?
औ जागायगोन
अब्ला नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै आंनो सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ दे अब्ला बुंनायसै ।
ओ आबादा जाबाय जोंनि आसामनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिफैबाय थानाय मोनसे बुस्थु । बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना गायो
औ
आबादा जादों आसामनि मोनसे
औ
बांसिन सोलिनाय एहम बायदि मुवा जेरै माइ आबाद जु खामा आबाद
औ
बेसर बायदि बायदि। बांसिनानो जोंनि जायगायाव
औ।
माइनि आबादा बांसिन जायो।
औ।
बेफोर माइनि आबादफोरा।
औ।
सोलिबोनाय।
औ।
जोंनि जायगायाव माइनि आबादानो बांसिन रोखोमनि जायो।
औ।
जेरै बेखौ हालि एवनानै। खोथिया फार्स्टआव फोग्रोनाय। नै।
औ।
आबाद मावनाय जायो।
औ।
आरो जुखाम बायदिसिनाफोरखौबो आसामाव। गायनाय जायो।
औ।
आसामनि आ-आबादा जाहैबाय आसाम। नि मोनसे। दाब दाब जायगायाव सोलिबोबाय थानाय।
औ।
आबाद।
औ।
आबादाव अनेक रोखोम। खोमनि थायो।
औ।
गोबां रोखोमनि आबाद थायो जेरै ओ आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो। अखा हानाय थाय अखा हानाय समावहाय।
औ।
आरो। आबादा जाहैबाय मोनसे। आबादा जाहैबाय मोनसे जोंनि। थांना थानायनि मोनसे राहा लामा। बेखौ जों गायनानै। बायदि बायदि रोखोमनि नांगौ मुवाफोरखौ सुफुंनो हायो।
औ।
आरो आबादनि अनगायै जोंनि जायगायाव जिउ खुंनाय राहाया एसे गोब्राब। ओ आरो आसाम आबादा जाहैबाय आसामनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पद।बायदि बायदि दाब दाब जायगायाव आसामाव गायनाय जायो बे आबादखौ। आरो आबादा जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव जोबोद मोनसे आबादा जाहैबाय जोंनि जिखुंनाय रायाव जोबोद मोनसे बयजोंबो मिन्थिजानाय आबाद। आबादा गोबां रोखोमनि थायो।
औ।
दा नोंथाङाबो आबादनि बागै आंनो एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला एसे फोरमायना होदो।
दा जोंहा आबाद बुङोब्ला बायदि बायदि रोखोमनि थायो, जेरै जोंना जिउ खुंनायाव बांसिनै
औ औ।
बांसिनै खामानि होयो बे आबादा जाहैबाय माइनि आबाद। जोंहा माइनि आबादनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद दङ। जेरै माइ, गम, बेसर साफात बायदि बाय दि आबाद। जोंहा दा बेफोरबायदि आबादखौ मावनानैनो जोंहा जिउ खुंनायाव हेफाजाब होयो बेफोरबायदि आबादा। दा बेफोर गासैखौबो लानानैनो मोनसे आबाद बुङो। जेरै जोंनि जिउ जिउ खुंनायाव सोमोन्दो गोनांसिन आबाद बुङोब्ला बे आबादा जाहैबाय माइ।
औ औ
बे माइनि आबादा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि आबै आब बौमोननि समनिफ्रायनो बे आबादा जोंखौ जोबोर मदद एबा मुलाम्फा होबोदों।
औ औ नोंथां
बे आबादजोंनो गोदो गोदायनिफायनो दासिमबो गाव गावनि जिउखौ खुंनानै जों बयबो गामियारि सुबुंफोरा एबा सहरफोरनि थागारि थागिरि सुबुंफोरा जिउ खुंबोगासिनो आरो बे आबादजोंनो जोङो गुबुन नैबे दाबसे जायगानिफाय गुबुन गोजान दाबसे जायगायाव दैथायहरनानै बेजोंबो जोंहा रांनि मुलाम्फा जायो आरो बे मुलाम्फाजोंनो जोंहा गाव गावनि नांगौखिनि बायदि बायदिखौ सुफुंना लानो हायो आरो बेफोरबायदिनो जिउ खुंनायाव जोबोर मुलाम्फा होयो बे बायदि आबादा
औ नोंथां
दा आबाद बुङोबा जों बेखौनो बुङो आरो जोंहा बिनि अनगायैबो आबादा जेरै बेसर दं बेसरजों बांसिनानो थाव खालामनाय जायो। आरो बे बेस फोरखौ मावोब्ला जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरना बेजों रां आरजिनो हायो। आरो आबाद बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जोंहा माइ बेसरनि अनगा गा बायदि बायदि आबाद दङ गम बुङोब्ला जोंहा गमखौबो बे बेसर बायदिनो हालेवनानै फोनानै बेखौ जोथोनै आबदाल लानानै उनाव फेदेरनानै बेखौ हानानै गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायनानै बेजोंनो जोंहा रां खामायो आरो बे आबादनिफाय बे आबादखौ दैथाय हरखांनायनि उनाव जोंहा बे एसे एनै रां मोननायजोंनो गाव गावनि जिउखौ खुंनो हायो।
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो आरोखि आबादा दा आबादा बेखौनो बुङोदि जोंनि गामियारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफायनो मावबोबाय दं बेफोरबायदि गासैबो आबाद जेरै आबादारिफोरबो थायो बेफोरबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय सोलिबोबाय थानाय जिउ खुंबोबाय थानाय बेफोरबायदि गासैखौबो लानानैनो बे मोनसे आबाद जादों आरोखि नोंथां
औ नोंथां
दा नोंथाङा आं सोंनायाव सुंद'यै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायख खरथा बावनाय थाबाय।
औ नोंथां
नोंथां कलखौ एसेयावनो दोन्थ'नाय जासिगोन दैे
औ जागोन नोंथां